हेलौ।
औ।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
नै ओरैनोसो दंमोन जिरायला बायनानैनो।
बेलासिफोरनि जाखांबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां जाखांबायमोन जानायालाय।
मा ओंख्रि जानाय जाखो नोंथाङा?
ओंख्रियाथ' जोंहा मैथाजों नासोमोन नोंथांमोनालाय मा ओंख्रिथो?
जोंना जोंना खुमब्राजों हांसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो होनबाथ' नोंथां नोंसाबो।
औ नोंथाङा खबरफ्रा मोजाङै दा नोंथां?
औ खबराथ' मोजां नोंथानालाय माबायदि खबरा?
आंहाबो गेजेरावनो नोंथां बिदिनोसै नोंथाङाथ' माबाफोर मावदों नामा दासान्दि एबा दायो?
आं जेबो मावाखै नोंथां दायो नै ओरैनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै दं।
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो ओ सावरायनो एबा रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ। रायलायजागोन नोंथां नै आंबो ओरैसो दङ मा आयदानि सायावबा रायलायनो होनदोंमोन नोंथाङा?
जेनेबा नोंथाङा एसे जेनेबा ओ माखासे ओंख्रिफोर जेनेबा जों दोनथुमनानै जाग्रा बेनि बागै एसे फोरमायना नानै होनो हागोन नामा नोंथाङा? जेनेबा जों मा मा मैगंखौ मा मा मैगंखौ जेनेबा जों गोबाव समसिम दोनथुमनानै जायो एबा दोननानै जायो आरोना बेफोरनि बेनि बागै फोरमायनानै दो आरो जेनेबा बे मैगंखौ दोनथुमनायाव एबा मा मा बोरै नानै दोनथुमनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां औ जोंहाथ' बिदि दोनथुमनानै जाग्रा ओंख्रि होमब्लाथ' अनेक रोखोमनि ओंख्रिफोर दं नोंथां।
औ औ दं नोंथां औ।
जेरै औ जेनेबा जोंहा मुला गुन्द्रु मेवा गोखै एबा मेवाइ एबा नारजि बेफोरखौ जों माने गोबाव समसिम बिदिनो दोननानै संनानै जानो हायो आरो। दा आं गिबियावनो बुंजेनसै औवा मेवाइनि बागै
औ नोंथां औ
औवा मेवाइखौथ' हाजोफ्राव मोननाय जायो बियो औवा गुदि गुदियावनो खिलियो एबा बेफोरबो जेनेब्ला औवा मेवायाबो देरनानैनो गिदिर जानानैनो औवायानो जाखायो नालाय नोंथां ना।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जेनेब्ला जों बेफोरखौ जेनेबा हाजो हालानिफ्राय एबा न'फोराव औवा थानायनिफ्राय खाथि खालानि औवा बागान फोरनिफ्राय बेफोरखौ जों माने दानना लाबोनानै न'वावहाय बिदिनो आरामै बिगुरफोरखौ सानि बिगुर फोरखौ जिरजोबनानै हानानै मोजां रोखोम एबा मोजाङै हानानै माने जों बेफोरखौ बयाम बथलफोराव जों सोनानै दोनो आरो, माने ना नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो बेफोरनो माने बेफोरखौ उन सम एबा गोबावसिम बेफोर औवाया जाजासिगोन आरो उनाव बे खौनो जों औवा मेवाइ एबा औवा मेवाइ गोखै होननानै जों बुंनो हायो आरो। आरो बेल' नङा जोंहा दोनथुमनानै जाग्राया जोंना। नार्जिबो दंबावो जेरै जों नारजियाथ' गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला फाथोनि फाथोनि बिलाइखौ जेब्ला सान्दुंआव फोराननानैनो नारजि नारजिया जायो नङा होमब नोंथां?
औ नोंथां औ जायो।
औ बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर होफानानै जानो हायो जोंहा नारजिखौथ' जों बांसिनानो अमा बेदरजों जोबोद गोथाव जायो होननाय खोनायो ना नोंथां। आरो आंबो जाखांखाबाय आंबो मिथिगौ बेफोरो जोबोद गोथा थाव जायो माने नारजिजों अमा बेदर होनोब्ला आरो दंबावो जोंना। जेनेब्ला जोंहा मुला गुन्द्रु मुलाखौथ' जों जेनेब्ला
मुला आबादथिलिनिफ्राय फुनानै लाबोनानै जेनेब्ला बिदिनो साफ फा खालामनानै गोबा गोबा रोखोमनि हानानै बेखौ जों सान्दुंआव फोराननानै गोबाव सम जाजायो माने बेफोरो जों बेफोरखौ माने बेफोरावनो सानदुंफोराव फोर राननानै माने गोबावसिम जाजायो नालाय जेबि माने जोबोद गोथाव जायो आरो माने। आरो बेल' नङा औ औ औ रानख्राव होथारनानै माने जों बेखौ जानाय जायो आरो। आरो बेल नङा गोबां दंबावो जों बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया आरो आं मोन से मोननै बुंबावनोसै जेनेबा जोंहा नायाबोथ' मोनसे ओंख्रियानो जायो जेनेबा जों बे नाखौ दैफोरनिफ्राय बोखांनानै एबा सारनानै लानानै एबा अबावबा बायना लाब लाबोनानै जेनेब्ला जोङो खिफोरखौ गारनानै मोनसे एबा सान्दुङाव रानहोनाय जायो। फोराननानै बियो माने मोनसे ना गोरान जायो। बेखौ जों माने गोबावसिम जाजायो आरो जेनेबा जोंहा बयामफोराव दोनथुमनानै एबा बथलफोराव दोनथुमनानै जों बेखौ जानो हायो आरो माने। बेफोर माने गोबाव समसिम थायो आरो ना गोरानफोरा आरो नोंथाङाबाथ' मिनथिखागौ ना गोरान औ
जेनेबा जों स्याम फोराव जेनेबा बार हाबा जासे मोजाङै खाथेना एबा मारिना दोननानै बेबायदि दोनथुमनो जायो नङा होमबा नोंथां ना गोरानखौ
औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ।
जाहाथे जेनेबा मा-माखासे फिसा फिसा जिबफोरा हाबनानै एबा थाम्फैफोरा हाबनानै बिदै दैैया जासे जों मोजाङै खाथेनानै एबा मारिनानै दोनथुमनानै जायो नङा होमा ना गोरानखौ
औ नंगौ नोंथां दोनथुमना जायोथ' आरो।
दे नोंथाङा मा बुंनोमोन?
औ माने आरो जोंहाथ' गोबां मैगं थाइगं दंबावो एबा फख्रिफोरथंबावो बिदि दोनथुमनानै जाग्रायाथ' दायो नोंथाङाबो मिथिखाबाय। गोबां दंबावो होननानै जोंथ' बेखौ बुंनानैथ' फोजोबनो हानाय नङा थेवब्लाबो जों इसे आं बुंबावनो सानदों आरो।
नोंथाङा नोंथाङा माने खोनादों नोंथां? नोंथाङा माने नाफाम नाफामनि बागैबो एसे बुंना होलाय जेनेबा नाफामखौ बोरै बोरै बानायो बानायनो मा मा होफायो मा मा मादि दोनना जायो मायाव थोयो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होबावलाय नोंथाङा
औ नोंथाङा मा होनफिन औ मा होनदोंमोन नोंथाङा कनसे होनफिननो हागोन नामा?
जेनेबा नाफामखौ जों माबोरै बानायो माबायदि नाखौ बानायो। जेनेबा नाफाम बानायनायाव मा मा होफायो एबा मा मायाव सोयो नाखौ जेबा नाफामखौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा।
नाफामखौथ' आं बांद्राय मोजां मोनथिया नाथाय आं मोनथिनायावथ' जेनेबा बेफोरखौ ना गोरानफोरखौनो जेनेबा फोराननानै एबा बेफोरखौथ' आं बांद्राय मोजां मिथिला नोंथां मा बोरै बानायो नाफामखौ औ। आं बुंगोन जेनेब्ला आंथ' मिथिला नालाय नोंथाङाबो आंनो जेनेबा बे नाखौ बोरै बोरै बानाय हायो नोंथां आंनो खोनथानो हाग ना आंथ' जेब्ला बांद्राय मोजां मिथिया नालाय नोंथांनिफ्राय आं माने मिन्थिनानै लानोसै दिनै माबायदि माबायदि बानायो?
अ जा जा खिनि एसे मिथियो बेखौ खोन्था नाहोनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ दे खोनथालाय नोंथां।
जेनेबा जों गिबियावनो एसे ना फिसा फिसा एबा फिथिख्रि बेफोरबायदि नाखौ जेनेबा जों बिलो एफा हमा लाबोनानै जा बिनि खिखौ मोजाङै गा-गा-ओ गारनांगौ आरो नगोना नोंथां।
उम उम नंगौ नोंथां।
आरो बे खिगारखांनानै जेनेबा जों दै मोजांजों मोजाङै सुना लाग्रोदो ओमफाय
उम उम।
फोरानांगौ आरो नोंथां जाबा सान्दुंआव जेनेबा बिनि उनाव उवालाव देनानै देनांगौ आरो नोंथां जेनेबा बे देनायाव जोङो गोबां रोखोमनि होफायो जेरै खुसेर बिलाइ थालिरददाय ओ थास' गोसोम खुमब्रा मोखोना बिलाइ बिदिनो बायदि रोखोमनि होफायो आरो जेनेबा
औ।
बेखौ जेनेबा जों जेनेबा जों ओ उवालाव देनानै जायोब्ला आरो
औ नोंथां।
औवा हासुं जेनेबा जों औवाखौ दानना लाबोनानै जेनेबा गान्थि मोनसे दोननानै जों हासुं बानायनानै जों बेयाव मोजां सोना दोननांगौ आरो नोंथां जाहाथे अ' जाहाथे जों जेनेबा औवा माथुनानै माबा मोनसे माथुनानै एबा प्लास्टिकजों खाथिनानै जाहाथे बार हाबा एसे बार हाबबाथ' बे नाफामाथ' गाज्रि जागोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जेनेबा जे‌ बार हाबनानै सोना दोननानै बिदिनो माने गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि जेनेबा गोबां ओ समनि थाखाय जोङो माबानो हायो आरो जेनेबा दोननानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
आरो जों खुमब्राखौ खुमब्राावखौ मानो होयो होनोब्ला जोङो जेनेबा एसे बिदै जानायनि एबा रानखाङैनि बेनि थाखायनो जों खुमब्राखौ होनाय जायो आरो जेनेबा खुमब्राया एसे दै टाइपनि न' बा माबा टाइपनि दै टाइपनि नङा होनोनथां बेनिखायनो जों जेनेबा खुम्ब्राखौ जों एसे जेनेबा बे नाफामा सिदोब सिदोब जानायनि थाखाय जों बे माबा खुमब्राखौ होफानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ
दायो नोंथाङाबो आंनो बेफोरनि बागै जोबोद मोजां फोरमायबाय नङा होनबा नोंथां। जेनेबा नोंथां औ जेनेबा आं नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राफोर मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनन्थिनोमोनबाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय जानांगौ बिदिब्ला नोंथां जों खौ एसेआवनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथाङा मा होनो दे नोंथां?
औ नोंथां औ दोनथ'नोसै औ।
औ औ औ दे बिबदिबालाय नोंथां। औ औ दे।